खुलुमबाय।
फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
नोंथां औ नोंथां दे।
दायो जों बिदिब्ला सायख'ना लानाय बायदियैनो सरासनस्रा आइदानि सायावनो राय्लायनोसै नामा नोंथां।
औ औ जायो।
जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सायाव एसे रायज्लायगोन जेनेबा नोंथांमोननिथिं जाय बे बैसागो बोथोरफ्राव माबोरै रंजानाय जायो। बेफोरनिसो एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
अ हागोन नोंथां अ बैसागु होनबाथ' जोङो गोदान बोसोर हिसाबै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बैसागुनि सानसे सिगाङो जोङो माने फुङावनो माने मा होनना बुङो। मोसौ थुखैनाय जायो नोंथां। माने बै मोसौखौ थुखैनायनि सिगां जोङो मा होनना बुङो बे खान्था खान्थानि हांगारखौ हल'नानै जाथि थावथ' लगायनानै मोसौनियाव फोथा फुननो नोंथां।
औ औ
फथाखौ फोननानै जोङो बिनि उनाव उम मा होनो बेयाव लाव फान्थाव माने ओ हालदि ओ बिदिखौ हानानै लानानै ओ मोसौखौ माने दैसायाव लाङो नोंथां लोगोसे मा मा लाबो सुना लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो दिग्लिलिथि थाराय बिदिखौ लांनायखौ नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना नोंथां।
नंगौ खोनादों नोंथां
खौ लांनायखौ नुयो नुनानै बे बेनिफ्राय मा खालामो मोसौखौ गिबियावनो दैसायाव बा दैमायाव थुखैग्रोयो नोंथां थुखैनानै बेहाय मा मेथाइ खनो मेथाइखौथ' आं खोब मोजाङै ओरै गोसोआव गैला होमबाबो एसे ओ मा होनो बेखौ लाव जा फान्थाव जा होननानै मेथाइखौ खननानै जोङो दैयाव दैसायाव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेहायनो जोङो मा खालामो ओ माने गामिनि मानसिफोराबो गुबुन मानसिफोराबो मोसौखौ थुखैनो थाङो नालाय नङा होमबा नोंथां बेहाय जोङो जे जों सिगाङावनो माला सुखानाय लानायखौ मालाखौ माने सोलायलायनाय नुयो आरो बा मोसौनि फागाखौबो सोलायलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि उनाव बिनि उनाव मोसौखौ जोङो थुखैखांनानै न'आव लाबोना लाबो बिनि उनाव मा होनो ओ बै मालाखौ जोङो उम दिग्लि लिथि बिलाइजों बै लाव फान्थावनि मालाखो बा हालदैनि मालाखो जों माने नमा न'फोराव बा न'नि बारान्दाफोराव थुनानै दोनफैनायखौ जों नुनाय मोनो आरो नोंथां बिदिखौ नुनो मोनो बिनि उनावहायथ' आरो जोंनिया थाहैबाय मा होनो बिखो गोखा गोखै जाहै जानाय बै दिन खालिनि नङा होमबा नोंथां गोखा गोखै जायो बे गोखा गोखै जानाया जोङो ओ जौसे से ता बिदनि जायो गोखा गोखै नोंथां बेहाय माने मा थागोन फुंखा फुंखा होनना बुङो। जोंनिथिं फुंखा जानाय ओ फुंखा फुंखा होबाय बेनि उनाव मा होनो बिदिनो गोबां गोखा गोखै ओ ओ लाइफां लाइफाङाव लाइफांनि माने बिलाइखौ होनाय नुनो मोनो जेरै फुंखाखौथ' होखाबाय जोंनिया ओमफ्राय थालिर फस्लाबो होयो दिंखिया होयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओमफ्राय फिसा फिसा फिसा फिसा माने लाइफांनि बिलाइखौ जौसे स्निथा बिद जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदि ओ एसेबां मानिखौथ' आं गोसोआव गैला नोंथां माने बिनि उनाव जाखांनानै बा जे मोना समाव जों बेलासे समाव माने मोनसे फुजा होनायखौ नुयो आरो मोसौनि गलियावबो आरारि बाथि लगायनायखौ बि समाव बेनिफ्राय बैदिनाखालि आरो जोंनिया मा खालामो मोसौनि फागाखौ बावनाय जायो माने जोङो मोसौनि फागा न'आव थाबाथ' न'आव फाथो फाथो थाबाथ' न'आवनो सानानै मोसौनि फागाखौ बानाय जायो आरो सोरबा सोरबाया बाजाराव बायनानै लायो आरो बै बाजाराव बायनानै लायनानै गोदान फागाखो माने न'आव ओ फुजा होनाय जायो बिनि उनाव बैदिनाखालि फुजा होखांनानै गोदान फागाखौ अ मोसौनो ओ गानहोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो बिनि न'ख अखानायै आरो बैसागोनि सेथि सान गोलैबाय नङा होमबा नोथां बे दिना खालि आरो जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैयैबाय लोबस्रांबाय बिनि उनाव ओ जाय गावनि गिदेर सोमोन्दो खोनादोना नोंथांङा
औ खोनादों
देरसिन सोमोन्दो बा जोंनि आदा बा बाजै आयं बा आइ आफा आबै आबौ बिसोरखौ जोङो ओ बोर मोननो थाखाय माने खुलुमनाय जायो आरो बिदिनो अ बिथांमोनाबो उन्दैखौ अनो बा उन्दैनि थाखाय बोर सास्रियो बिदिनो आरो बिदिनि उनाव खुलुमखांनायनि उनाव बिदिनो माने अ न'खरनि मानसिफोरखौ बिदिना खालि ओ मान होलाय लायनायखौ नुयो आरो नोंथां बिनि उनावथ' आरो बिनि उम नेक्स खालिनिफ्राय आरो जा जि बैसागो रंजानाय फोरबो बेखौ फालिनाय जायो। गामियैनो माने ओ ओ सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरैफ्राबो ओंखारो माने न'खर न'खर गामिनि माने ओ सोरगिदिं गामिनि सोरगिदिं गामिफोराव रंजाहैनाय बा मोसाहैनायखो नुनाय मोनो बिदि आरो नोंथां बिदिनो बिदि मोसानायखौ जोंनियाव स्नि ओ सान फालिनाय जायो नोंथांमोननिथिं ओरैनो बैसागोखौ माबायदि फालिनाय जायो?
नोंथाङा दा बुंलांनाय बायदियैनो जोंनिथिंबो बैसागुखौ आ एखे बायदियैनो फालिनाय जायो। ओ नोंथाङा जाबायदि मोसौ थुखैनाय बुं दों बा बे मोसौ थुखैनाय समाव रोजाब नाय जा मेथाइ ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर देरलांबाय था नै बेफोरबायदि आरो आरोबाव नोंथाङा आ नोंथाङा बुंदों जे आ बैसागो जा रंजानाय बेखौ स्नि सान फालिनाय जायो नोंथांनि जोंनि थिंबो स्नि सानखौनो फालिनाय जायो। आरो बे बेजों लोगोसे जोंनि आ आ जोंनि आ ओनसोलाव
औ
आ बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनाय होनाय जायो। बैसागु बोथोरनि नैबे गुबुन गुबुन जा जायगानि फ्राय उम बादायलायनाय लिंहरनाय जायो। आ गामियाव बो होनाय जायो। जेरै सेंग्रा बा बोराइफोरनि आ जोंनिया जोलुर गेलेनाय आरो आरो सिख्ला एबा आ बुरैफोरनि आ जुलुर गेलनाय एबा काबादि गेलेनाय
औ औ
आ थिग बेबायदियैनो खारनायावबो होनाय जायो आ जौसे मिटार खारनाय बेयाव बोराय सेंग्रा एबा बो ओ जेरै सिख्ला माबा बु-बुरैफोर बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे दे गथ' बा सेंग्रा फोरनि आ गुबुनै बिसोरनि आ खारनाय बादायलायनाय ब्रैजौ मिटार आरो सेजौ टार नै बेफोरबायदि बादायलायनाय खौ होनाय जायो।
उम
आरो ओ बैसागु बुङोब्लाथ' जों ओ बयबो मोनथिखायो जे बैसागुआवहा ओम जेसेबां बर' गामि दं
औ औ
सोरो गावसोर मोनसे आ रंजालि बैसागो ओ फालिनो थाखाय ओ फां फांसन लायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला माने ओ बेयाव बेयावहाय ओ बैस जेरै जों बैसागो बोथोरखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि गिबि साननिफ्राय लानाय मोसौ थुखैनायनिफ्राय मानसि ओ खोलोमनाय एबा मान लानाय बेफोर ओ जोबनानैबो बे ओ बै सागो नि से माहोनि ओ माहोसेनि गेजेराव । अ बायदिसिना ओ बे आरिमुवारि । बादायलायनाय जेरै ओ जों सरासनस्रा बुङोबाथ' जों ओ मा बुङो फांसन बुङो आरो ना ।
औ फांसन बुङो नोंथां ।
नैबेफोरबायदिखौ लानाय जायो । बेयाव ओ मोनानि बादायलायनाय जायो बा जेरै ओ मेथाइफोराव मोसानाय रंजानाय आरो जोंनि औ आर आरिमुवारि
औ ।
बैसागो मोसानाय । नै बेफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि फ्राय ओ गुबुन गुबुन आम मोसाखावरिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आम बेबाय बेनो बेसो खौ आ सेथि नैथि थाम थि बेफोरबाय दि ओ बान्था जों आ बावहरनाय जायो । जाय ओ हानजाया देरहानानै थाङो ।
औ औ।
बेबायदियैनो जों बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंलांनाय जायो ।
नोतांमोननि ओनसोलाव ओरैनो खाम सिफुं सेरजाजों मोसायोना ना ओरैनो गोदान मुगानि माने साउन लाना मोसानायखौ नुनो मोनो दा बांसिन?
बुंनो थाङोब्ला मोननैबो ओ बे जोबोद दुखुुनां दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा बां गोबां बे जोंनि बर हारिनि जा दामजु बेफो फोरनि सायाव गोबां गोसो होआ ओ होयैखौ नुनो मोनदों आ बे खायनो बे उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बे बरनि दामजुफोरखौनो दाम दामनो रोंङा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखायनो आं नुयो जे बांसिनानो बांसिन गान मियावनो बे दामग्रा देग एबा बक्सखौ लानानैसो मोसानाय नुनो मोन्दों ओ नाथाय जों गामियाव ओ मोन ओ जे जेब्ला सेंग्रा ओ फोरा सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा बिसोर बिसोरो जेब्ला मोसायो नखर नखर थाङै थाङै
औ औ
ओ बिसोरो बक्स बाहायनायखौ नुनो मोनदों दामदों आरो ओ बेनिफ्राय बिसोरनि सिगांनि जा ओ बोराय बुरै बा ओ इसे ओ से बुंजायो आरो सासे सेंग्रा जेनेबा औ बिसोर जे थायो बे बिसोरो बक्सबो लांङो नाथाय बिसोरो बे दोरोंङारि जोंनि ओ जा दामजु खाम सिफुं जथा नै बेफोरबायदिखौ लानानैबो मोस मोसानाय नुनो मोनो
नोंथाङा बैसागु मोसानानायाव थांफेरबायना
आङो बैसागो मोसानो बिदि बादायलायनायाव थाङाखै नाथाय गामियाव बैसागो मोसानायाव ओंखारो औ। नोंथाङा मालाबा बैसागो मोसाफेरदोंना? मा
थानाय जायोना?
जोबोद मोजां नोंथां बिदिब्ला नों नोंथांजों सायख'ना लानाय समा एसेयावनो ओ जोब-जोबफैबाय।
औ औ नोंथां।
नानै जबो मोजां नांबाय, ओ गोजोनथों नोंथां।